औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां?
ओ गोजोन ओ मोनाब
नोंथांनि दासिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथाङा दा मा मावबाय दं जाखांबाय ना?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांनानै आङो नै गाइखेर दाखासो बानायगासिनो दं।
अह। मोसौ गाइखेरनि नाम
औ नोंथां मोसौनि गाय
अह नोंथाङा आंथ' ओरैनो नै नोंथां जाखांनानै जिरायनानै दङ। नोंथाङा मा मोसौनि जे ओ बाथोनफोर दं नामा?
बाथोनथ' गैया नोंथां आङो ओरैनो मोसौ जार्सि मा माब्रै दं आरो नोंथां मोसौ जारसि। बेजोंनो जिउ खुंगासिनो दङ आङो। गाइखेर बानायो, गाइखेर फानहरो, बेबायदिनो गाइखेरनि बायदि पनिर आरि बानायो आरो।
अह नोंथाङा फारि फारि खोन्थालांनो हागोन नामा बेफोरनि बागै?
औ नोंथां।
औ।
बिदिब्ला नोंथांनि फोरमायलांसै खोमा आङो। अह नोंथां दे होमबा। आङो बिदिनो मोसौ फिसियो आरो नोंथां मोसौ फिसिनायजों लोगोसे आङो मा मोसौनिफ्राय मोननाय गाइखेर बेखौ गाइखेरखौ फानो आरो। आरो गाइखेरखौ फानना नैबो आङो मा खालामो ओ गाइखेरनि बायदि रोखोमनि जाग्रा बुस्थुफोर बानायनाय जायो जेरै पनिर गाइखेर दाखा, गाइखेरजों माखासे मिस्थिफोर बानायो बेफोरखौ आङो बानायनानैनो उम जिउ खुंबोगासिनो नो दं आरो नोंथां बेबायदिनो आङो नोंथांनो फोरमायग्रोसै मोसौखौ बोरै फिसिनाय जायो नोंथां। ओ मोसौ फिनोब्ला नोंथांनो सिगांगोर ओ नोंथांनो गलि नांगोरगोन आरो नोंथां। ओ गलिखौ बानायग्रानै लानाय जायो। जायखौ बुङो मोसौनि थाग्रा न' आरो नोंथा। बेवहाय मोसौखौ दोननाय जायो आरो नोंथां। ओ मोसौआ आंना जारसि दङ आरो आंनि लकेल मोसौफोरबो दं आरो नों थां ओ लकेल मोसौफोरखौथ' इसिबांनि नायनांगौनि गोनांथि गैया। ओ नाथाय जारसि मोसौखौ जोबोदैनो नो नोजोर होनांगौ एबा नायनांगौनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ जारसि मोसौखौ फोथाराव लांनोनो मोना जायो आरो नोंथां। गांसो आरि हानानै जारसि मोसौनो जाहो फैबाय थानांगौ जायो आरो आरो जारसि मोसौनि थाग्रा जायगाखौबो जेब्लायबो साफ सिखोन दैजों सुनानै होबाय थानांगौ जायो। ओ बेयाव मोसौनि खिनायफोरखौ दसे खिब्लानो थाबैनो साखोन सिखोन खालामनानै होनांगौ जायो आरो नङाब्ला मा जारसि मोसौआ बेमार जानो गोरलै जायो आरो नोंथां। आरोबाव मा जारसि मोसौखौ रै रैखा खालामनो थाखाय मा थाम्फैनि मुसारिनि सिङावसो दोननांगौ जायो आरो नोंथां बांसिनानो। बेयो जाहाथे मोसौनाव थाम्फै अरनानै थाम्फैया बे मोसौखौ बेमार खालामा आरो। आरो बांसिन जारसि मोसौआ मा साननि बिदुं सहायनो हाया आरो बेनि जाहोना जाबाय मोसौ बे मोसौआ गुबुन हादरनिफ्राय लाबोजानायसो आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बे मोसौखौ गुसु जायगानिफ्राय सुइजारलेण्ड होननाय हादरनिफ्रायसो लाबोनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि थाखायनो बे मोसौखौ जोबोरैनो ओ नायनांगौ एबा रैखा खालामनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो उम मोसौखौ मा खालामनांगौ जोंहा मालाबा मालाबा समाव गांसो गैयाब्ला ओ बे मोसौनि थाखाय मा जोंहा दाना उम जाहोनांगौ जायो आरो नोंथां ओ मा जायो ओ जोंहाथ' ओरैनो गांसो मिथिंगानिफ्रायनो जोबोद गांसो मोननाय जायोना बे गांसोखौ जाहोयोब्ला जोंहा जोबोद राङा बासियो आरो नोंथां रां बासायोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जायो आरो। आं जोंहा मिथिंगायावनो मोननाय गांसोफोरखौ होयोब्ला थ' ओ मुलाम्फायानो जाखागोन नाथाय जोंहा जेब्ला मोसौनि थाखाय आदार बायनांगौ जायो अब्ला जोंहा फैसाया बांसिन खरसा जायो आरो नोंथां आ बेबायदिनो जोंहा मोसौनि था खाय दाना बायनांगौ जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो मोसौनि थाखाय मोसौनि देहाया जाहाथे मोजां थायो बिनि थाखायबो जोंहा भिटामिन बायनानै जाहोनाय जायो आरो जारसि मोसौनो। बेबो मोनसे ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे मोसौआ ओरैनो बेमार जानो गोरलै आरो। जाहाथे बेमार जाया बेनि थाखायनो मा सम सम मुलि जाहोबाय थानाय जायो आरो नोंथां उम बेबायदिनो आङो मो सौ जारसिखौ फान आ मिननिफ्राय आङो गाइखेर मोनो आरो बिदिनो मासे मोसौनिफ्राय सानसेयाव स्नि एबा गु लिटारसिमनि गेजेराव गाइखेर मोननाय जायो आरो आंङो नों थां मोसौ जारसिनिफ्राय बेबायदिनो आङो माब्रै मोसौनिफ्राय थामजिसो लिटार नैजिबासो लिटारनि गेजेराव गाइखेर मोननाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय गाइखेरखौ आङो ओरैनो बाजाराव फानहरनायजों लोगोसे आङो गाइखेरजों मा खालामो ओ बायदि रोखोमनि गाय खेरनि जाग्रा बुस्थु बानायनाय जायो आरो नोंथां। ओ गिबियावनो दङ गाइखेरजों आङो बानायो पनिर। आ पनिरजों पनिरनि उनाव आङो बानायो गाइखेर दाखा आरो नोंथां ओ आंहा बेफोरखौ बानायोब्ला बाजाराव लांनायनि दोरखारानो गैया नोंथां आंनाव अर्डार फैखायो आरो गोबां बिबांनि आ पनिरखौ बोरै बानायो होनब्ला आं नोंथांनो फोरमायनो होनोसै। पनिर बानायनाया जोबोरैनो गोरलै आरो नोंथां। गिबियावनो नोंथाङा गाइखेरखौ मोजाङै ग्लब ग्लब ग्लब फुदुंनानै लानांगौ आरो नोंथां। ओ गोबाव सम फुदुंखांनायनि उनाव जोंहा मा लानांगौ ओ‌ लेबु लानांगौ आरो लेबुखौ मोजाङै सेबनानै लाग्रोनांगौ सेबनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ सानैजों सरघ होनांगौ आरो जाहाथे लेबुनि बेगरफ्रा थाफाया बेनि उनावहाय जोंहा बै गोखै गोखै बुस्थुखौ गाइखेर गोदौफुबाय थानाय समावनो अरखौ खोमोरनानै मा लेबुनि गोखै खौ हरनांगौ आरो नोंथां लेबुनि गोखैखौ ह'रोब्ला बियो गावनायजोंनो हारसिंनो पनिरनि महर लायो आरो नोंथां बेबादिनो जोंहा पनिर मोनो आरो गाइखेर दाखा खालामनायाथ' गोरलैसो जोंहा ससपेनफ्राव बा थिफिनफ्राव सोनानै दोनबानो बेखौ ब्रै एबा स्नि दाननि स्नि साननि उनाव खुलियोब्लानो जोंहा गाइखेर दाखा मोनो। बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायदो नोंथां नोंथांआलाय माबोरैथो जिउ खुंनानै दङ नोंथां? आ
अ आंबोथ' इदिनो नोंथां ओ आंबो जिब जुनार फिसिगासिनो आरो दासान्दै। आङो हांसोनि जे ओ आबाद ओ बेखौ मावबाय थादों आरो नोंथां ओ आंहा उम ओरैनो ओ ब्रैजिथासो ओ हां नङा आरो नोंथां आं बेखौनो दासान्दि जि दाथ' दैज्लांबो बोथोर नालाय। ओ बेखौनो फिनानै दंबाय दं आरो नोंथां ओ आं हांसो आबादखौ गिबियाव ओ लाजेनदोंमोन ओ ओरैनो जिबाथा ओ जिबाथा लाजेनदोंमोन आरो आङो फार्स्ट बि आं फिजेननाय समाव बिनिफ्राय दा बारायै बारायै ओ ब्रैजिथा जाहैबाय आरो ओ आङो उम हांसोखौ लाबोदोंमोन जि जोंनिनो न' खाथि बा गामिआवनो दं आरो जेनोबा आंनि सिगांआव जि आबाद हांसोनि जि ओ मा होनो बेखौ फार्म खालामजेनग्रा सो गुबुन दं आरो आं बेनिफ्राय बे जोलैखौ लानानै फैदोंमोन ओ जोङो हांसो जोलैखौ ओरैबादि हांसोखौ लानांगौ जे हांसोआ ओ जेनोबा फोर इजि जेनोबा गोरलैयैनो बेराम आजार जानो हायै बेफोरबादि हांसोखौ लानांगौ आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला लकेल हांसो बे जोंहा एसे उम बेमार आजार जानाय बेफोरो एसे खम जायो गुबुननि रुजुनायाव बिदिनो जोङो ओ हांसोखौ ओम मोजाङै फिनो थाखाय नोंथांआ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो हांसोआव माखासे बेराम आजारफोर जाबाय थायो बेफोरखौबो नोंथांआ सम सम जोथोन लाबाय थानांगोन आरो ओ जेरै ओम उम जोङो गिबियाव मा होनदों हांसोखौ लाबोजेनोब्ला जि बायदि नोंथांआ बेनो आदार होनांगौ आदारखौ नोंथांआ गिबि गोरलै आ जेब्ला हांसो गोरलै ओ गोरलै सम अब्ला नोंथांआ बै समाव दाना होनो नांगोन आरो हांसोनो ओरैनोथ' हांसो गोरलैआ गुबुन ओ ओ जेनोबा खानस्रि एम्फौ एनलाखौ जायो जानाया खिन्थु जेनोबा ओंखामफोर बा गुन्दैफोरखौ खम जायो आरो बे गोरलै समाव नोंथाङा बै समाव दाना होयोब्ला हांसोआ थाबनो गब्ल'नानै बा देद देरो आरो थाब देरबोनो हमो दाना होबाय थायोब्ला बिदिनो नोंथांआ जेब्ला बेयो देरबोयो अब्ला नोंथांआ आदार खौ सोलायना होनांगोन ओंखामफोर होयोब्ला मोजां जायो ओंखामजोंबो हांसोआ ओ देरबोनो हमबो आरो गोरा जायो आरो बिदिनो गुन्दै ओंखाम लगाय लगाय होबाय थायोब्ला मोजां इदिनो नोंथांआ हांसोखौ फिनो गिबिआव नोंथाङा हांसो गन्द्रा लुनो नांगोन जे नोंथांआ हांसो दोनगोन बे हांसो दोननाय न'खौ नोंथाङा जे नोंनि थाग्रा न' बेनिफ्राय एसे जानथायाव लुनो नांगोन आरो। मानोना हांसोनि खि खिया जोबोद मोनामो आरो नोंथां हांसोनि खिया। उम एसे न'नि जान्थायाव लुयोब्ला मोजां जायो आरो जि ओ ए जिब जुनादखौ न' खाथियाव फिसियोब्ला जि थाम्फै एम्फौ एनला ओम बायदि मोनामनाय बेफोरबो बारा जायो आरो। बेनिखायनो नोंथाङा न'नि एसे गोजानाव लुयोब्लानो मोजां बेफोर खौ दोनग्रा न'खौ ओ बिदिनो जोङो ओम जेब्ला न' लुखाङो अब्ला नोंथाङा हांसोखौ लाबोदो लाबोनायनि उनाव नोंथाङा जि हांसो ओम जोबनानै दोननो थाखाय माखासे ओम मुस्रिफोर लानानै फैदो बे बेफोरखौ सानफोराव जोबनानै दोननो नांगोन ओ जेनोबा जोङो हांसोखौ जोबनानै दोनाब्ला नोंथां जेनोबा हांसोआ ओ ओरैनो ओम फिसा समाव ओरैनो बिमा गैयै ओ फिसा नालाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांफ्लांलाबायो आरो जेराव जोङो सैमाफोरखौ जाजानो गिनांगौ आरो बेनिखायनो नोंथांआ सोरगिदिं मुस्रि फोर सोंनानै दोनोबा मोजां जायो बायहेर फोराव थांनो हायै बादि बिदिनो जोङो हांसोखौ ओ फियै फियै फिनानै नोंथांआ जेब्ला बियो जाजानाय जायो बै समावबो नोंथांआ फाननो हागोन आरो ओ गुबु ओ जेनेबा बेदर जाग्रा मानसिफोर थायोना बेफोर ओ सुबुंफोरनो नोंथाङा फानहरनो हागोन आरो ओ बिदिनो नोंथाङा जेब्ला ओम ओ बियो देरो अब्ला नोंहा बेखौ ओम बेदर जाग्राफोरनो फानाब्ला नोंथाङा बेखौ बिदै दैहोनो थाखाय दोनोब्ला ओ बेबो नोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन आरो अ अब्लाबो नोंथाङा बै समाव नों जो हांसोखौल' लाखिनो नांगोन आरो मानोना जोलाया बै समाव बारा खामानि होखाया ओम जेनेबा नोंथाङा बे जोलाखौ बेदर जानो फानहरोब्लानो साबसिन जागोन आरो। जोलाखौ जोङो ओरैनो फारामाव ओरैनो मा द' बा मा स्नि बेफोरबायदिल' लाख खिनो नांगौ आरो बाखिखौ जोङो ओ जोलि बेखौ लाखि ओ लाखिजोबोल्बा मोजां जायो मानोना जोलिआसो बिदै होयो नालाय ओ बिदिनो जोङो उम बि दै फान्नानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आरो हांसो दाउ बेफोरनिफ्राय जोङो हांसोआ उम ओ हांसो लायै हांसो आरो बुंनो थाङोब्ला हांसोआ ओ माबेबा हांसोआ आरो सानसेयाव दैनै दैयो आरो नोंथां जे फुङाव खनसे बेयो मोनायावसो दैयोना मायो जायखिजाया बियो फुङाव जेनेबा सोरांबा बेखौ जोङो बिदै दैसे उम मोननो हायो आरो मासे हांसोनिफ्राय आरो जेब्ला मोनाहां मोनाहां जायो बै समावबो जोङो ओ बै हांसोनिफ्रायनो आरोबाव गुबुन बिदै मोननो हाबावो आरो बिदिनो गोबां हांसो दं आरो जायगा लायै जायगा बा हांसो लायै हांसो। ओम सानाव ओ दैनै दैग्रा बिदि होन्नां सिगोन आरो बे हांसोखौ नोंथां। ओम बिदिनो जोंहा हांसोनि बिदैखौ ओ नोंथाङाथ' मिथिखागौ बिनि दामा माबायदि बेखौ जोङो बाजारफोराव फानोब्ला दैसेयावनो जोङो नैजि नैजि बा बिदि जायगा लायै जायगा फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बेफोर खौ साननानै नायोब्ला दाथ' जोङो ओ जि हांसो बिनिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आं बेखौ बेखौ नुहुरो आरो आरो आङो ओ गावनो हमदांनो हाबाय आरो गा आं हांसो फिसिनानै जि हांसोजोंबो जोङो ओ गावखौ सुंथानो हायो ओ खालि नों बे खौल' जोथोन लानांगोन जे बेमार आजार फोर जायोब्ला नोंथाङा बेखौ माब्रै फोथांना लाखिनो बेनो मा मुलि होयोब्ला जे हांसोआ मोजाङै ओ थालांगोन बेफोरखौ नोंथाङा एसे ओम बिजिरनानै नायो ब्ला मोजां जायो आरो जि हांसो फाराम खालामनायनि सिगां आरो नोंथाङा जि हांसो जोलै लाबोगोन एखौ लाबोनाय समाव नोंथाङा ओरैनो बांद्राय ओ ला बोनो नाङा मानोना जोंहा बांद्राय हांसो लाबोयोब्लाबो जि हांसो बियो उम माने गोरलैयाव गोबां थैनायनि चान्स थायो आरो नोंथां बेखायनो नोंथाङा गिबियाव ओरैनो नैजि जिबा बिदि हांसोखौ लाबोग्रोयोबा मोजां जायो आरो उनाव बियो देरोब्ला गावनो बारायलांखागोन ओम बिदि आरो नोंथां ओ बिदिनो आङो दासान्दि हांसोनि दाउदैखौ गुबुन गुबुन जाय